हेलौ नोंथां खोनादोंना औ औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा फ्रि दङोबा मोनसे टपिक लानानै फंनैसो बाथ्रा रायलाया जागोन ना? औ। अ ओ नों थाङा जेरै बर' माहारियाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो सावथुन बानायबोगासिनो दं
औ औ।
बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय जोबोद खममोन नाथाय दा गोबां जाबोनो हमबाय। आरो बेफोरनि सायाव नों थाङा माबायदि नुबोदों जेरै गोदो आरो दानियाव माबायदि फाराग नुबोदों एसे फोरमायना होदोलाय।
ओ जोंहाथ' ओ बर' ओ हारियावबो जोंहा सावथुन मुलुगावहाय ओ गोबां ओ जौगानायानो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंहाबो ओ सावथुन मुलुगाव गोब बां ओ जौगानायाव दंहैयो। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला ओ गोदो गोदाय जोंहा ओ केमेरा बायदि बायदिनि ओ रिल्स बायदि बायदिनि बिबाङा ओ जोंहा कुवालिटिया गोबां ओ खमै खमिमोन ओ जेरैहोनानै
अ
ओ गोबां ओ गोदो गोदाय जोङो ओ केमेरा माबा मोनसे खालामबोनो थाखाय जोंहा ओ रिलनि गोनांथि जागोमोन केमेरा साबायखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ रिल रिलनि गेजेरजोंसो जोङो ओ फथग बायदि बायदिफोरखौ जों नुनो मोनगोन।
औ औ
औ बेनो आरो जोंनि गोदोनि फार्स्टनि केमेरा ओ जाहैबाय रिलजोंसो जोङो रिलावसो जोङो नुनो मोनोमोन निगेटिभ गेटिभाव जोङो ओ निगेटिभ साइस जोङो नुनो मोनोमोन आरो ओ गोदोनि गोदोनि जुगावहाय जोंहा दानि जुगनि बायदि जेरै ओ मबेल बायदि बायदिनि केमेराखौथ' जोङो नुनोथ' मोनखायामोन ओ गोदोनि दिनावहाय जोङो खेमेरानि बिबांखौ जोङो ओ खम खम नुनो मोनोमोन। औ आरो ओ दानि बेलायावहाय जोंहा बेफोरबायनि बागै गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। जेरै होननानै बुङोब्ला गोबां ओ दामि दामि दानि जुगावहाय ओ गोबां बेसेन गोसा गोसा दामि दामि केमेराफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। लोगोसेयैनो ओ गोदोनि ओ बेफोरबायदि ओ केमेरा बायदि बायदि सावथुन दिहुनन्नाय बायदिफोरावहाय जोंहा बर' अ आइजो एबा सेंग्रा सिख्ला ओ लाइमोनफ्राबो गोबां ओ जोङो बाहागो लानायफोरखौ ओ जोङो नुनो मोनोमोन। ओ जेरै होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर'फोरा बर'फोरनि जेरै सावथुन आलायारन ओ दायना बेफोरबायदिया ओ गोदोनि ओ मुंदांखा मुंदांखा सावथुन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। जाय सावथुनफोरखौ जोङो ओ जाय सावथुनफोरखौ जोङो ओ दानि बेलायाव जोंहा आ नुनो मोनलिया आ जायनि जायनि ओ भिडिअ' कुवालिटि बायदि बायदिफ्राबबो जोंहा गोबां ओ जेरै खमजुरि आरो ओ खमजुरिमोन ओ बेफोरनि थाखाय जोङो
औ जाना
ओ मबिफोरखौ जोङो आ फिल्म फोरखौ जोङो नुनो मोनलिया ओ बेफोरनि गेजेराव औ औ बेफोरनि गेजेरावबो जोंहा देलेनाय बायदि बायदिफोरनि गेजेरावहाय जोंहा गोबां आ गोदोनि स समावहाय ओ दानि जुगनि बायदि ओ गैयामोन ओ जेरै गोदोनि समावहाय जोङो ओ जि दङ बेजोंनो जेरै ओ थाव बायदि-बायदि रोखोमनि पावदार सिन्दुर बायदि बायदिफोरजोंनो जोङो देलायनानै ओ सावथुन मुलुग बायदिफोरावहाय जोङो ओ बाहायोमोन। नथाय दानि दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों। जेरै होननानै बुंङोब्ला ओ गोबां गोबांनि बेलायावनो जोंहा सोलायनायखौ नुनो मोन्दों। दानि बेलायावहाय आरो गोबां रोखोमनि गाननाय-जोमनाय ओ जेरै गोबां मोजां मोजां समायना-रमायना गाननाय-जोमनाय बायदिफोरखौ जोङो दानि बेलायावहाय नुनो मोनबो
औ।
आरो गोबां रोखोम नि डेलायग्रा मुवा जेरै मेकाप बायदि बायदि फुनग्रा ओ खाजोल खानाइ हिटनिफ्राय लानानै गोबां रोखोमनि मेकाप बरलिं पावदार बायदि बायदि जोङो फुननानै गोबां रोखोमनि समायना-रमायना जोङो देलायनायनि गेजेरजोंहाय मुहियो। एबा सावथुन मुलुगावहाय गोबां समायना नुयोमोन। लोगोसे ओ गोदोनि फ्राय आरो दानि बेलायावहाय जोङो गोबां ओ सोलायनायखौ ओ नुनो मोनदों। औ नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो। मुलुगनि सोमोन्दै।
औ गोदोनि आरो दानि सावथुन मुलुग होनोब्ला जेरैबायदि गोदो गिबि-गिबियै आलाय अर'ननानो ओंखारजेनदोंमोन सावथुन मुलुगाव आरो बिनि सावथुन मुलुगनि बे आलाय अर'न होनाय लोगो लोगोनो आलाय अर'ननि सिगांनो आरो गुबुन जेरैबायदि फावथाइ मोनसे थुनफावथाइ देखायनाय जेरै गामि गफायाव जेरै- लान्दांगान देखायनाय बेफोरबायदिनिफ्राय सोलिबोदोंमोन आरो ओ जोंनि बर' ओ बे बर' माहारियाव जेरै सावथुननि बिबाङा गोदोनिफ्राय जोबोद खम जाबोदों मानो होनोब्ला गोदो जेरै हिनजाव माहारिफोरखौ बायजोआव ओंखारनो होआमोन आरो गोदोनि सावथुन बानायनाय जेरै बेफोरो माबा मोनसे थांखि लानानैसो बानायखायोमोन। जेरैबायदि जेरै बर' माहारिया जेरबायादि गोग्लैसो बेफोरबायदि थासारिखौ लानानैसो बर' माहारियाव सावथुन मुलुगाव बानायखायोमोन जेरै गोदो गोदाय बर'फोरखौ मुगैनाय गुबुन हारिया आरो बर' हिनजावफोरखौ बायजोआव ओंखारनो होयो बेफोरनि सायाव लानानै आरो माबा मोनसे थांखि लानानै बानायोमोन आरो जेने गोदोनि समाव सावथुन मुलुगाव खम होनोब्ला जेरै सावथुनखौ थ नों हारसिं बा आं हारसिं रावबो बिदि बानायनो हाया उम सावथुनखौ बानायनो थाख सुबुंफोरनि गोनांथि जायो जेरै हौवा हिनजाव गासैनिबो गोनांथि जायो नाथाय गोदो गोदाय हिनजाव माहारिफोरखौ ओंखारनो होयियाव बेफोरबायदि सावथुन मुलुगाव गोबां खम नुबोनो मोनदों आरो बेफोरबायदि खम नुबोनायावनो आरो नाथाय दा गोबां सोलायबोबाय ओ समजों सोलायनाय समजों लोगोसे बर'फोराबो बुजिबाय जे सावथुन बानायनांगौ माबा मोनसे मोननो थाखाय जेरै सावथुननि गेजेरजों रांखावरिबो खामायनो हायो नाथाय माबा मोनसे जाहोनाव जुदि माबायोबा गावनि जेरैबायदि टाइम समफोरखौ जुदि जौगानो हायाबा बेफोराव लस जायो आरो खहा जायो ओ मानो ओ गोदो गोदायनि जेरै गोदो गोदाय बेफोरबायदि गोबां बिदि देलायनाय गैयामोन आरो जेरै केमेरा कुवालिटि होनोबा जेरै गोदो गोदाय ओरैनो नरमेल केमेरा बेफोरबायदि खेबलाबायनायखायनो दा बेफोरो माने भिडिअ'फोरा बा मुभिफोरा बा फिलिमफोरा दानि जुगाव माने गोबां खम नुबोबाय आरो बेफोरबायदि ओ माबा जेरै सापर्ट जायै दानि जुगाव नायफिननो नागिरबाबो गोदो माबायदि फिलिम बानायोमोन बेफोरखौ माने नुनो थांलिया आरो बेफोरनि जाहोनाव खायसे खायसे फिलिमफोरा गोमालांनो हमदों आरो नाथाय दानि जुगाव होनोब्ला बेफोरबायदि बेफोरबायदि ओंथि गोनां गोबांखौनो नुनो मोनलिया गो-गोदोनि आरो दानि सावथुन मुलुगा गोबां सोलायबोबाय आरो दानि देलायनाय केमेरा कुवालिटि बेफोर गोबां सोलायबोबाय जेरैबायदि ओ देलायनायाव मेकाप बायदि गोबां रोखोमनि ओ आरो जेरै खानायनि देलायनाय बेफोर गोबां रोखोमनि जेरैबायदि रियेलाव आरो बे सावथुन मुलुगाव नुनाय बेखौ सिनायनोबो हाया जायो समाव सुबुंफोरखौ गो आरो जेरै गोदो गोदायनि बुंङोब्ला जेरै सादा सिदा जेरै दिरेग पाउदार स्नक जा नरमेल देलायो बेजों बेजोंनो देलायनानै माने बर'फोरनि सावथुन मुलुग बेफोरबायदिनो नुनो मोनोमोन आरो आरो गोदोनि बेफोरबायदि सि सावथुन बानायनायावनो आरो गोबां सु समायनाय नुनो मोनोमोन आरो जेरै मेथाइ भिडिअ होनोबा गोदो गोदाय भिडिअ फोरखौ एसे खम नुनो मोनोमोन सावथुनखौनो बांसिन नुयोमोन नुयो नुयोमोनबा जा मोनसे जि ओंखारो बांसिन सावथुनखौनो नुनो मोनोमोन आरो आरो बेफोरबायदि जाहोननि ओ जेरै हिनजावफोरखौ ओंखारनो होयो बेफोरबायदि थोर आरो बेफोरबायदिनो गा माने माबा मोनसे थांखि लानानै बानायखायोमोन आरो नाथाय दा बेफोरबायदि थांखिफोरखौ नुलिया ओरैनो जेरै ओ माबा मोनसे माबानाय ओ गाव गोसो जि फायनानै लेखां लिरनाय बेफोरबायदि जा ओ जानला मिनला खायसेखौ दिहुननायबो नुयो आरो खायसेखौ ओंथि गोनांबो नुयो बिदि नंङा खि दानि फिलिमफोराव बेफोरबायदि ओं थि गैया दंङ नाथाय गोबां खम गोदो गोदायनि बायदि ओ सोलायनाय होनोब्ला आरो बेफोर बेफोरनो आरो सोलायनाया जेरै कुम केमेरानि बेलायाव देलायनायनि बेलायाव आरो गो दानि दानि मुगायाव आरो गोबां सुबुंफोरखौबो मोननो हाबाय आरो जेरै दा बर'फोराबो बुजि बेबायदि हिनजावसाफोरखौ न' सिंङाव लाखिनायजोंल' जाया बिसोरखौबो बायजोआव ओंखारनो होनाया गोनांथि मानो होनोब्ला ओ जेरै न' सिंङाव थानाय थानाय लोगो लोगोनो बर' आइजोफोरा जेबो मिथियै जालांङो ओ बेखायनो माने गोजान गोजानाव जेनेबा सावथुन बानायनाय आरो गोजान गोजानाव हगार हरनाय बेफोरबो माने बेफोरबो माने जोबोद सोलायना फैदों आरो सावथुन मुलुगनि बेलायाव बेखायनो सावथुन बानायनाया गोनांथि आरो सावथुन दिहुननाया जोबोर गोनांथि बर' माहारिनि गेजेराव आरो भिडिअ' एलबाम बेफोरबायदि बानायनायाबो जोबोद गोनांथि ओ बेखायनो सानो जे बर' माहारिनि गेजेराव सावथुन मुलुगा नुजालांबाय थायो होननानै
औ औ
ओ नोंथांनि बायदिब्ला सावथुन ओ भिडिअ बानायनाया मोजांना गाज्रि
औ नोंथां औ भिदिअ' ओ जोंहा भिडिअ बानायनायाथ' भिडिअ' मेथाइ बेफोरबायदि ओक्षफिलिम बायदि बायदि बानायनायफ्राथ' जोंहा ओक्षमोजाङानो मानोना जोंनि बिनि गेजेरजों जोङो ओ हा गोजौ हारिसिम ओ एबा बयजोंबो सिनायजानाय जागोन आरो हारिनि ओ हारिमु एबा ओ बायदि बायदि गान्नाय जोमनाय बायदि बायदि राव ओेरैबायदि ओ समायना र मायना जोंनि बर' हारिनि गान्नाय जोमनाय देलायनाय बायदि बायदि मोसानाय मेथाइ खननाय बायदि फोरा जरैबायदि समायना बियो माने ओ ओ अरायसम थाबाय थागोन बेफोरबायदिनि ओ बेनि थाखायनो ओ मोजाङानो मोजाङानो दानि सावथुन मुलुगाव बानायनाया औ औ जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम